औ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथां जों। ओ दिनैनि बे आंनि कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय। नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
औ गुबै आयदा महरै। ओ दावबायनायखौनो लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन दे नोंथां।
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दि। ओ नोंथाङा दासिमहालागै दावबाय बहा बहा दावबायखो एसे। फोरमायना होदो दे नोंथां।
उम। आङो दावबाय होनबाथ' आङो इसिबां जायगाफोरावहाय दावबायनाय। याव थाङाखै थांनाया ओरैनो। मोनसे मोननै जायगायाव थांदों आरो थांनाया अरुनााचल आरो गुवाहाटि नोगोरमायाव। बे मोननै जायगायाव' थांनाय जादों आं दासिम।
औ।
अर उनफोराव दावबायनो सानदों आरो समजों हम सम सम मिलायबा।
औ ओ आथिखालावथ' गोबां। उम सुबुंफोरानो बुङो जे आरो मा आथिखालाव माखासे गोबां सोलों। थायफोर सोलोंथाइ बिथिंफोरावबो मोनोदि ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे। जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो।
औ औ। बेथ' सोलोंथाइनि बिथिङाव फैनाय दावबायनायनि आयदाया फैनायाबोथ' मोनसे। मोजाङानो माने गोजोनथाव बयबो माने फरायसाफोरा। माबा मोनसे असुबिदानि थाखाय माबाबा। सम मिलानि थाखाय जायगाफोरावहाय थांनानै नुहैजोबा। आरो रंजानाय। रंजाथाइफोरखौहाय एक्सपिरियेन्सफोरखौ रोंगौथिफोरखौहाय लाजोबनो हाया।
औ नोंगौ।
माखासे दावबायगिरिफोरा। थांनानैहाय गावसोरनि मोनदांथि हमु गुजु। नुथायाइ रंजाथाइ। मिथिंगायारिनि सावगारि जानाय लोंनाय बा बैसोर हारिनि थानाय। गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौ माने बिजाबनि गेजेरजोंहाय। फोरमायनानै लिरनायखौ जोङो नुनो मोनो गोबाङानो आथिखालावहाय। औ आरो दाथ'। दथि सुमोनथायनि नैबे बिए दथि सोमोनथाइनि आयदायावबो बे दावबायनायनि माबाया आय दाया हाबनायखौ जों नुनो मोनो ।
औ नंगौ औ नंगौ
औ बर' आयदायावहाय मानि जों दा दावबायनायनि माबाखौ आयदाखौ नुनो मोनदों आरो जाय जोङो फरायनानैहाय मोनसे रोंगौथि मोनो । आरो गोजोननाय मोनो आरो गोसोफोरखौहाय दुखु सुखुफोर थायोब्ला बेफोरखौ फरायनानै बा सोलोंथाइनि बिथिङावहाय लिरनो मोननानै रों गोरों मोननानै गोसोआ एसे रंजानाय मोनो गाव दुखु सुखुफोरखौहाय बावगारानो
औ नंगौ औ नंगौ जे जों दावबायनायनि गेजेरजोंनो गोबां माखासे बिथिंफोरखौ मिथिनो मोनो । जे अ जों गुबुन हादोराव बा जोंनि खाथि खालानि हादरसाफोराव बेरायहैनानैब्लाबो बा जोंनि ओनसोलनिनो बहाबा नुफेरि जायगायाव बेरायहैनानैब्लाबो जों गोबां माखासे रोंगौथिफोरखौ मोनो नङा होमबा नोंथां ।
औ नंगौ ।
जेरैबायदि बै हारिनि बा बै मोनसे ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि जिउ खुङो गावसि सोरनि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय बैसोरनि हारिमुफोरा माबायदि बिफोरनि सोमोन्दै जों गोबाङानो मिथिनो हायो नङा होमबा नों थां औ बेनिखायनो आथि खालाव गोबां बिथिङावनो दावबायनायखौ मोनसे गोनांथार होननानै सानो आरो माने बाहायनायखौ नुनो मोनदों । दावबायनायनि गेजेर जोंबो जे गोबां गियान मोननो हायो । आरो आथिखालावथ' गोबां दावबायारिफोरानो मा होनो आ थिखालाव जे डिजिटेल मुगा जाबाय बे डिजिटेल मुगानि गेजेरजोंनो जेरैबायदि इटुब इटुब बा मा होनो भ्लग भिडिअफोर बानायनानैबो गोबां माखासे दावबायारिफोरा गुबुन गुबुन हादोरै दावबायनानै मोननाय एक्सपिरियेन्स एबा गावसोरनि रोंगौथि मोन्दांथिफोरखौ फोरमायो जों बेनिफ्रायबो गोबां मा मोनो मा होनो जों गोबां गियानफोरखौ बुथुमना लानो हायो आरो जे गुबुन हादोराव मा माबायाददि थायो बैसोरनि हारिमुफोरा माबायदि समायफ्लेनाय जों बेफोरखौ मिथि नो हायो नङा होमबा नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां ।
औ दा ओ नोंथाङा नोंथांमोननि खाथि खाला ओनसोलफोराव बेबायदि मोनसे समायना दावबायारि जायगा दङ नामा?
जोंनि ओनसोलाव नायोब्लाथ' समायना दावबायारि जायगाखौ नायोब्ला जोङो बांसिनानो दायोथ' अरुणचलनि बे जोंनि खाथिनि अरुणचलाव जाय होननि जायगायाव थाङो बांसिन सुबुंफोरानो गोजान गोजाननिफ्राय ओरै सोनाबथिंजायनि गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै गारि लाना नायफैनाय बे अरुणचल हाजोनि मिथिंगायारिनि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय समायना हाखर हाला दैमा बोरैसा बोहैबोनाय बेफोरखौ नायनो थाखाय गावनि गोसोखौ गोजोननि थाखाय माने बयबो थांनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव ।
औ आरो खोनानो मोनदों बे अरुनाचल अरुणाचलावनो जे मोनसे एयार्दफिल्ड एबा मा दनिफिलाल एयार्दफिल्ड दं। नोंथाङा बेयावबो थांखांबाय नामा? ओ जायगाया मोजां ना?
बिदिनो बिबार बारिजों बुंफबनाय बिदिनो दिप फिसा फिसौ बिफां लाइफां गायनाय आरो बेयाव मोनसे गेद दङ जे नोंथाङाबो फटकफोराव नुदों हरदों जानो हागौ।
औ गोबां ससियेल मिडियाफोरावनो नुदों आथिखालाव
औवानिजों बानायनायहाय मिथिंगायारिनि औवाजोंनो बानायनाय मोनसे गेट दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
औ बेयावबो गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफ्रा फैनानै माने गावनि गोसोखौ रंजाहोनो थाखाय बेरायफैनायखौ गियान आरजिनो थाखाय जों बेयाव नुनो मोनो। औ।
ओ
उम नोंथाङा दासिम खोनादोंना
औ दे बुंलाय
नोंथाङा दासिम अबे बबे जायगासिम दावबायहैखो?
औ आंनि दावबायनाय होनोब्लाथ' आंनि फार्स्ट दावबायनाय जेनेबा गोजान जायगासिम दावबायनाय होनोब्ला नेपाल हादोरसिम दावबायखांबाय। बे नेपाल हादोराव थानाय बर' सुबुं माहारिफोर बैसोर सुबुं माहारिखौ मोनसे मा होनो मोनसे बा मिथिंनि गेजेरजों खौसे लाबोनो थाखाय माखासे इयुथ्स फेस्टिभेल जादोंमोन बा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम जादोंमोन। बै जथुमावनो आंबो बाहागो लाहैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो। बेनो आंनि गिबि खेब दावबायनाय होननानै बुंनांगोन। आरो बेनि उनाव बिदिनो जोंनि खाथि खाला थानाय बा जोंनि आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय माखासे जायगाफोर हम जेरैबायदि मा होनो ओ गुवाहाटि नोगोरमा आरोबाव मा होनो ओरैजाय तेजपुर बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायबाय आरो।
औ।
माखासे टाउनफोर जेरैबायदि गरायसर, क'क्राझार ओ जोंनि बर'निनो माखासे मोनसे जायखौ बुङो दा आथिखालाव बेयावबो क'क्राझार नोगोर क'क्राझार टाउनावबो आं खननै खनथामसोआनो जाबाय दावबायनाया। जे बेयाव जोंनि मा होनो बर' हारिनिनो मोनसे गोबां मा होनो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोल एबा जायगा क'क्राझारानो नङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो बेयाव दावबायनो मोननानैबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो।
औ नोंथाङा ओमबा क'क्राझार थांनानैबो गियान आरजिनो
औ नोंगौ
नोंथाङा क'क्राझार ओनसोलावलाय मानिबा थाखाय थांदोंमोन नामा ना ओरैनो दावबायनो होननानै थांदोंमोन?
औ बेयावबो क'क्राझार ओनसोलाव ओ मोन मा होनो बेयावबो मोनसे मा होनो जथुममा जादोंमोन ओ मा होनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जथुममा जादोंमोन बेयाव बो आं बाहागो लाहैनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आरो बै ओनसोलनि बा बै क'क्राझार आरो क'क्राझार थाउननि बा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सुबुं माहारिफो रा माबायदि आखल आखुनि बा माबायदि थासारिजों गोरोबनानै थायो बैफोरनि गासैबो मा होनो थासारिफोरखौ मिथिनो मोन्दों आरो।
औ
जों बिथांमोना जे माबायदि अनज्लायनानै थायो माखासे ज थुममाफोर जायोब्ला माबायदि गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै हाबाफारिफोरखौ मावफुङो बेनि सोमोन्दैबो गोबां
औ आथिखालावथ' बे क'क्राझार ओनसोलाव गोबां जायगाफोरा ओनसोलफोरा जौगानाय जानो हागौ जानो हागोन ना नोंथां?
औ नोंगौ बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि ओ माखासे जायगाफोर दं बियो दा आथिखालाव गोबां जौगाबाय जेराव बि टि आर सरखारनि नाजानायाव बा बि टि सि सोरखारनि नाजानायाव गोबां जौ गाबाय होननानै
औ सुबिदाफोराबो मोजांसिनबाय मोजांसिन जाबोगासिनो जानो हागौ होमबा नोंथां
औ नोंगौ बेनिखायनो जों माने दावबायोब्लासो गोबां गियान मोननो हायो होननानै बुंनां गोन आरो। ओ इयुन जोलैफोरनो थाखायबो दावबायनाय खौ मोनसे गोनांथार आयदा महरै होलांनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो मोनसे जोबोद गोनांथार एबा बेसेन गोनां जागोन होननानै आं सानो।
औ उन जोलैफोरा माने दावबायनायनि थाखाय मोनसे रोंगौथि मोनखौ आरजिनानै गियान आरजिनानै लानो हागोन होननानै बेखौ जों सानना लायो आरो।
औ ओ दे होमब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ समा बो जाबायमोन ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां
औ दे